अ नोंथां हेलौ औ ओ नोंथाङा ओ दायो फ्रियैनो दंना?
खोनायाखै नोंथां।
औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ दङ।
औ बिदिबा नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो मोनाबिलि ओ समनि गाहाम हामलायनायखौ जा सिहरदेरनाय थाबाय।
औ नोंथां निसिमबो
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे बुं।
औ औ बिदिब्ला जों नोंथां ओ नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय। ओ नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों ओ सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन दे
औ जोंना ओ आयदायानो जाबाय जोंना ओ मटर गारि। मटर गारिनि बागै ओ एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ
औ ओ बिदि औ बिदिब्ला मटर गारिनि सायाव ओ आंनो एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै नोंथांनिसिम।
औ जागोन दे
औ औ जोंना मटर गारिखौ जोङो माने ओ दाबसेनिफ्राय गुबुन दाब से जायगासिम थांनायाव हाय ओ बाहायनाय जायो आरो
औ
माने गोदो गोदाय मथर गारि गैयि समाव हाय जोंहा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय। ओ गोबां ओ खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन आ
औ
दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय। गोबां समनिबो गोनांथि जायोमोन आरो गोदो गोदाय आरो जोंना गोब बां माने ओ खस्थ'यै थांनो गोनां जायो होनोब्ला जोंना लामा ससेयाव अखा बांखा बा ओ बा दै बेफोरबायदि लोगो मोनोब्ला जोंहा मा थाथ'नो गोनां जायो। आरो जोंना ओ अखा बांखा सिजानो गोनां जायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव माने जोंना बैफोरबायदि ओ गैला आरो आरो जोंना मटर गारि गैयै समाव हाय जोंना गोदो गोदाय। दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम ओ थांनो थाखाय ओ गोबां ओ समनि गोनांथि जायो। आरो जोंना अफ दाबसिनिफ्राय गुबुन दाबसिन जायगासिम थांनोबो हाया जायोमोन आरो
औ
औ आरो जोंना गोदो गोदाय माने मटर गारि गैयैनि जाहोनाव हाय। जोंना मा ओ मालाबा समाव बेमार आजार जायोब्ला ओ फाहामथाय गोनां बा ओ फाहामसालिसिम लांनो थाखाय गोबां ओ टाइमनि आं खालाव गोबां बेमारिफोरा जिउ खहाबो खालामनो गोनां जायोमोन आरो
औ
औ आरो जोंना मटर गारि ओ दानि जुगाव मटर गारि ओ ओंखारनायनि जाहोनावहाय दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खम समनि गेजेरावनो खम खस्थ'नि गेजेरावनो गाखोनानैनो जोंनो आरामसे थांनो हायोमोन गोदो गोदाय जोंना म मटर गारि हिसाबै जोंना मा मोसौ मैसो मैदेर बराइ मैसो बैफोरबायाददिखौ जोंना गारि हिसाबै बाहायनाय जायोमोन बेफोराव जायनि थाखाय जोंना मा मोसौ मैसोफोराबो गोबां खस्थ' मोननो गोनां जायोमोन आरो
औ
औ आरो जोंना मा मोसौ मैसोफोरखौ जोंना गोबां गोजान गोजानसिम लांनो थाखाय माने गोबां उसुबिदा जायोमोन बा मालाबा समाव मोसौ मैसोआबो मेंनाय फैयो नालाय बिनि थाखायनो माने जनो थाखाय थाथ' थाथ' थांनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय गोबां सम लायोमोन आरो नाथाय आथिखालनि जु ुगावहाय मटर गारि फैनायनि सायाव फैनायनि थाखाय जोंना हाजार गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्लाबो गोबां किल'मिटार गोजान जान हाथायाव थानाय जायगायाव थाङोब्लाबो नामा खम समनि गेजेरावनो थांनो हायोमोन गोदो गोदाय जोंना दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनो थाखाय सानसे हरसे सानबा बिदिनो गोबां मास मोनसे मास मोननाय बेबायदि गोबां सम लायोमोन नाथाय आथिखालावहाय मटर गारिनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारद्रा ट्रेन एर'प्लेन बैफोरबायदिजों जोंना मा घन्टा हिसाबावनो थांनो हानायजोंबो नुनो मोनबाय आरो
औ
औ आरो जोंना गोदो गोदाय मथर गारि गैयैनि जाउनाव जोंना मा गोबां रोखोमनि उसुबिदाफोर जोंना फरायसालियाव थांनाय बा अबावबा खामानियाव थांनाय बा अबावबा साख्रियाव थांनाय बफोरबायदि थांनायाव गोबां खस्थ' मोनोमोन आरो नाथाय दानिया गाव गावनि न'खर न'खरावनो गंफा गंफा मर मटर गारिफोरखौ लानायनि थाखाय सुबिदा मोनो थाब थाब सौहैनो हायो सम बायदि खारफानो हायो नाथाय गोदो सम बायदि खारफानो हायामोन आरो मटर गारि गैयैनि थाखाय
औ
औ आरो जोंना दा गोदो गोदाय मटर गारि गैयिनि थाखाय जोंना नाथाय आबहावाया गिबिंनाय जायामोन दानि जुगाव मटर गारि थानायनि थाखाय मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैनिफ्रायनो जोंना मा गोबां आबहावा गेब्रेंनायखौ नुनो मोनसै आरो
औ
औ औ दानि जोंना मटर गारिफोरा गोबां रोखोमनि जाब जाबाय जोंना मटर गारि जाबाय जोंना बास मटर साइकेल बलेर' बिदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन गुबुं ओंखारो आरो मटर गारियाब गावब गाव गावब गाव कम्पानिनि सायाव म नाम दोननाय जायो आरो जेरै महिन्द्र थार सुजुकि बिदिनो गोबां रोखोमनि मथर फोर गारिफोर ओंखारो जेरै बाइक हिसाबै जोंना मा मटर साइकेल हिसाबै जोंना मा पालसार ह आ यामा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मटर गारिफोर दंसै आरो
औ
औ आरो जोंना मा मथर गारियाव जोंना माखौ सोयो होननानै बुङोब्ला जोंना थाव जायखौ जोङो पेट्रल बुङो आरो जायखौ जोङो डिजेल होननानै बुङो बैजोंबो खारनायखौ जों नुनो मोनो आरो मटर गारिखौ औ नाथाय दानि माने बैगियाननि जुगावहाय जोंना मा मटर गारिखौ जोंना मोब्लिब बा कारेन्टनि जोहैबो खारहोनायखौ नुनो मोनसै आरो दाब दाब जायगाफोरावहाय जोंना मा जौगनाय जायगाफोराव जोंना थाव बेफोरबायदि डिजेल पेट्रलफोरखौ बाहायला माने दानि दानिया इलेकट्रिक कारेन्टजों खार्रा गारिफोरखौ नुनो मोनसै आरो
औ
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङाबो बिब्दिबा औ नोंथाङाबो बिदिबा मटर गारिनि बागै फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथाङाथ' गोबाङानो उम बुंलांबायानो जे जोङो मटर गारि गैयाब्ला बा गोदोनिफ्राय दासिम मटर गारिनि बारै जोङो माबायदि सोलायबोनो हाखो नंगौ जोङो गोदो मटर गारि गैयैैनि थाखाय जोबोद जेंनामोन आरो माने गोदो थ' जोंनाव मटर गारि गैयामोन नालाय बिब्दिनो जोङो मोसौ गारि बा जोङो बिब्दिनो मैसो बेफोरबायदि गराइ मैदेर बेफोरबायदिजोंहायो जोङो लामा हान्थिनांगौ जायोमोन आरोखि बा आथिंजोंनो नांगौ जायोमोन आरोखि जायनि थाखाय जोङो लामा सेनि थाखायब्लाबो एक घन्टा दुइ घन्टायाव सहैनांगौब्लाबो जोङो सानसे सम लानांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोङो आथिंजोंनो लामा हान्थि हान्थिनो बहाबा थांनांगौमोन बेनिफ्राय जोङो मानसि दोमसि लोमजाबाबो साजाबाबो थेला होननाय दङमोन जोंहा बिब्दिनो थेलायाव नारनानैसो लांनांगौ गोनां जायोमोन गोदोनि दिनाव जोबोद खस्थ'मोन आरोखि बेनि ओमफ्राय जोङो बिब्दिनो लासै लासैनो रिक्सा आरो बिब्दिनो रिक्सा बायदिनो माबा गराइफोरावहाय बा बिब्दिनो गराइ गारि ओंखारनानै जोङो एसे समाहायो गुसुंसिन समाव सहैनाय जाबाय बेनिफ्राय जोङो सोलायै सोलायै बांद्राय मोसौ बा मोसौ बा मैसोफोरखौहाय बांद्राय खस्थ' नुनायलाय जोङो बिनिफ्राय जोङो ओ साइकेल बा बेफोरबायदिनो दिरुननायखौ जोङो नुनो मोनलायबाय आरोखि बिब्दिनो गोदानै गोदान फैनानै जोङो बिनि उननिफ्राय जोङो ओ मटर गारि दानि जुगावहाय मटर गारिखौहायो नुनो मोनबाय आरोखि।
औ
बेनिफ्राय जोङो मटर गारि ओंखारनानै जोङो
औ
गोबां माने दानि जुगावहाय लामा ससेनि आन्थाबाबो जोङो दसेनो सौहैनायखौ जोङो ओ मोनसै ओ जोंनो गोबाव सम नांलिया आरोखि ओ जोङो दसेनो सहैनायखौ जोङो दानि जुगावहाय मोनसै ओ जोङो स लामा ससे हान्थिनो थाखायबाबो थाबायनांलायलिया मटर गारिफोरजोंनो जोङो लिंबानो गारिफोरजोंनो थाखा फैसा गारबानो थांनो हासै। ओ बेनिफ्राय जोङो खम समनि थाखाय बा खम टाइमनि थाखाय जोङो मोनहैसिननो थाखाय जोङो गोजौनि बिरखं खौबो मोननाय जाबावसै आरोखि। ओ जायखौ जोङो एर'प्लेन होननानै बुङो नङा होनब्ला? जोङो ट्रेनफोरजों थाङोब्लाथ' ओ सानसेनि लामा बा आद घन्टा सात घन्टा बेफोरबायदिनि लामाबा जोङो एक घन्टा बा दुइ घन्टाफोरावनो सौहैनायखौ जोङो मोनसै। जोंनो ओ बेफोरबायदिनो ओ खनसेनो सौहैनाय बेफोरबायदिनो गोदाननिफ्राय गोदान गोदाननिफ्राय गोदान जोङो दानि जुगावहाय दिरुनन्नायखौ नुनो मोनबाय आरोखि। ओ बिब्दिनो जोङो लोमजाबा साजाबाबो जोङो गारि मटरजोंनो दसेनो हस्पिटालावहायो लांनो हासै लामाफोराबो मोजां जा जोब्बाय बेफोरबायदिनो जोङो ओ उम मा मटर गारि सालायनो बा बहाबा थांनो थाखाय आरो जोङो लोमजानायफोरखौ हस्पिटालफोराव लांनो थाखाय जोङो सुबिदा जाबाय आरोखि गारि मथर ओंखारनानै। जायखौ जोङो समखौ होसो होसोबाबो सौहैनो हायो दानि जुगाव माबाफोर खामानि मावनो थाखायब्लाबो ओ जोङो समखौ होसोनानै सहैथारनांथारो आरोखि दानि जुगाव नङा होनब्ला? ओ ओ बिब्दिनो जोंनियावहाय नोंथाङानो दहायबो बुंलांबाय गोबां गारि मथर नाम दङ आरो गारि मथराबो गोबां रोखोमनि दङ होननानै बिब्दिनो जोङो हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर मोननाय जायो ओ आ रो हा रोगानो थाखायबो ट्रेक्टरखौनो बाहायनो हानाय जायो जोङो। बेनिफ्राय जोङो हाजावनो थाखाय जे सि बि बायदि रोखोमनि बिनिफ्राय ओ जोङो मानसि गाखोग्रा खार बेनि ओमफ्राय बाइक स्कुटि बेफोरबायदिनो थम थम ओ टाटा मबाइल होन गासैबो जोङो रोखोम रोखोमनि गारि मथर दानि जुगाव नुजोब सै आरोखि नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथाङा जागोन दे नोंथां
औ दे
औ दे नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गारि मथरनि बागै नों थांनिफ्रायबो गोबां ओ मिथिनो मोनबाय
औ औ दे।